हेलौ अ खोनादोना नोंथाङा
खोनादों खोनादों
अह नोंथाङा दायो मा
आं नै दासो एडभान्तेज सिखारदों आङो साहा लोंनो नागिरदो आं
अ नोंथाङा अब्ला फ्रियैनो दं नामा
औ दङ दे
अह अब्ला जोंहा ओ दिनैनि आयदानि सा आयदाखौ जोंङा माइ गायनायनि सायाव लानोसै नामा नोंथां
औ औ औ
अ दाथ' जोहा मा होन्दो नोंथां
दाथ' गायनाय फुनायनि दिन नङा होमबा
औ औ औ दाथ' जा दैज्लां बोथोर बययावबो गायनाय फुनायनि सम दा माइफोर खौ गायगासिनो बयनिबो नख खर नखर अ नोंथां नो नोंथांमोनसिं जेनेबा माइफोरखौ माबायदि माबायदि गायो खोथियाफोरखौ माबायदि माबायदि फोयो ओ माबायदि हालेवो एसे फोरमायलांनो हागोन नामा?
हागोन दे जोंनाथ' माइ हिसाबैे खोथिया थ हा जोंना हागुङाआव फैयो माबायाव बारिफोराव फैयो आरो फासाव खोनाबाय ना खोनादों ना बारियाव फोनानै बिदिनो दोनो दानि उनाव दुब्लिआव हालेवबाय आरो दानिथ' मोसौजों हालेवखाला नालाय ट्रेक्टरजों हालेवयो आरो बांसिन दा दा हालेवनानै
फासआव खारायग्रोबाय बिदिनो दा आलि दालाय फोमोनबाय आरो फोमोननानै बिदिनो गायहां जाबाथाय दा सुबाय सुनानै गायबाय आरो बेफोरबायदि
माइफ्रा बिदिनो जोंनिथिंजाय बिदिनो रन्जित रन्जना ओ जोसा बेफोरखौ गायो आरो माइब्रा एसे जानो थाखाय न'फ्राव
औ उम नों थांमोननिथिं दायो माइब्रा जोसााखौ गायबाय ना गायथ'वाखै?
गायथ'आखै बे रनजितखौ गायग्रोबाय आरो मै रन्जिता माबाखौ फल फाख्रिफोरखौ गायग्रोबाय। आरो बेफोरखौ सि-बेफोरखौ सिगां गायनांगौ नालाय बेखौ उन गायबाबो जायो एसे
औ ओ नोंथांमोनथिं जेनेबा जोंनि दिनावथ' जो माने गोदोनि दिनावथ' जोंना बांसिनानो माइफोरखौहाय आखाइजोंसो हायोमोन आरो माराफोरखौबो जोंहा मोसौजोंसो होयो दायो नोंथाङा औ दायो नोंथाङा जेनेबा दायो मेसिनफोरखौ बाहायनाय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय नुदोंना
हो-हो ओ बे बेखौ नुनो मोनदों दानि जुगावथ' बेफोर मोसौ होननायफ्रानो गैला आरो बेफोरजों मावनायानो जाला आरो दा ट्रेक्टरखाय ट्रेक्टरनि दसेनो जायो औ ओ मेसिन ओंखारबाय मेसिनजोंनो डायरेक्ट हाखायो डाइरेक्ट बारा हायो बेफोरबायदि जाबाय आरो।
औ नंगौ।
बे नुफेरला आरो दानि मानसिफ्राथ' मोनथिनाय नंला मारै होयो मोसौजों। दाबायदि मोनथिनाय नंलासो आरो दा
उम।
दसेनो जायो नालाय साननै सानथाम आ
औ नोंथाङा जोंनि थिंनिखौ सोमोन्दैबो एसे मिन्थिनो लुबैदों नामा माबा फोर आंनिफ्रायबो?
लुुबैयो नोंसिनिखौ फोरमायना होदो दे फंनैसो।
औ-औ जोंनिथिंबो ओ जोंहा दा बांसिनानो बोरि बो जोंहा बोरि ओनसोल बा गोथौ गोथौ गोथौ हा बा बोरि हा जोंहा थायो नालाय गिबियावनो जा बोरि हाफोरखौ गायग्रोनाय जायो मानोना ओ माब्लाबा समाव अखा हायो माब्लाबा समाव अखा हाया बोरि बोथोरफोरावथ' ओ बोरियावथ' जा दंग'फोराबो खाथि खाला ओनसोलाव था ला बाया बेनिखायनो बोरि ओनसोलफोरखौ थाबसिन गायग्रोनानै लायो आरो जाहाथे अखानि दैजों अखाफोर मोनोब्ला माइफोरा मोजां जायो बिनि थाखाय
ओ
जोंनिथिंथ' बेबायदिनो माइफोरखौ ओ रन्जित, बाहादुर, नासुर जुदि बेबायदि माइनाव बे बेफोरबायदि माइफोरखौ गायनाय जायो आरो। औ जा खोथियाखौ फोनो थाखाय माबायावहाय जाय माइखौहाय जोङो दुब्लियाव फोगोन बे माइ बेखौ जोंहा ओ माबा माइखौहाय दुब्लियाव सोमनानै लाग्रोनाय माबायाव फख्रियाव सोमनानै लाग्रोनाय जायो आरो। बस्थायाव मोजाङै औ माइखौ मोजाङै बे बेनि खुगाखौ बा खाथेनानै फख्रियाव सोमनानै सोमनानै दोनो आरो सानसे बा साननै बेबायदि सोमनानै दोनो। बिनि उनाव सोमनानै दोनखांनानै लाबोनानै जेब्ला दै माइफोरा सिजोबो अब्ला न'आवहाय लाबोनानै खामसालि बा न' फोरावहाय लखब लखबनानै थालिर बिलाइ बिदिनो, खोनादोंना नोंथां हो? औ बेबायदिनो औ थालिर बिलाइ बा बस्था खोमना दोननानै गाजा बेरहोयो आरो।
औ जोंनिथिंथ' सिगां गोदोनिफ्रायनो बांसिनानो मोसौ जोंसो हाल एवोमोन ट्रेक्टरजों बांद्राय गायामोन।
औ दानियाथ' बांसिनानो जों ट्रेक्टरजों गायनायफोरखौ नुनो मोनो। खोथिया फोनो थाखाय खोथिया फोनो थाखाय जों हाल एवनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनाव औ हाफोरा रुयोब्ला मोजाङै गुरै जाजोबोब्ला उम माबाखौहाय जा खोथियाफोरखौ बेलासि समफोराव बोथोरफोरखौ नाय नानै अखा हाया बायदिबाथाय बे खोथियाखौ फोनाय जायो आरो। माने अखा अखा मोनोबाथ' जोंना खोथियाफोरा गाज्रि जायो फुनायावहाय हा फैयो बेबायदिनो मोजां जाया आरो फुनो थाखाय।
खोथियाखौ बै माबायाव फैयोना हाब्रु हाब्रुआव खालामनानै फैयोना हाब्रुआव
औ औ औ औ औ फैयो फैयो जोंना बांसिनानो हाब्रुआव फैयो आरो। बिदि गोरान जायगायाव फोआ बांसिनानो।
जोंना ओ जोंना दैज्लां बोथोरनि औ बिदिनो गोरानै फोना होयोबो माइखौबो गोरानैनो फैयो दैज्लांनिखौ ओमफ्राय खनै गायोनालाय मेसेङावबो गायो बै गोजां बोथोरावबो गायो। ओमफ्राय बेखौ नों नों दैयाव सोमनानै माइ होबा बेखौ बेखौ बेबायदि खालामो आरो सेम खालामो आरो मेसेंनिखौ। ओमफ्राय दैज्लांनिखौ गोरानावनो फैयोसै
अ अब्ला नोंथांमोनथिं खोनै गायो नामा माइ जेनेबा दैज्लाङावबो मेसेंगावबो?
दा बेबायदि आरो दैज्लाङाव
आगुंखौ गायो एसे माबाफोर ओमफ्राय दा बे बिलो बायदि दङ मोनसेै बेखौ मेसेंआव गायो आरो दा दै बाना
औ दै दैबानायायाव गायनो हायिखाय मेसेंआव गायो आरोना
बेखौ मेसेंयाव गायो
औ औ
मेसेंनिया बांसिन जायो आरो ना जाया
औ दै गैयिखाय औ दै दै गैयि बेहाय दैफोरा रानजोबनायखाय बेयाव गायनो मोजां जायो आरो नामा
औ बाहाय दैया बे मेसेङाव रानाहै जोबो ओमफ्राय दैया गरखायो आरो बाहायनानै निजिरा गखायो। दै लेबो होना मोनफैनो मोनखाजोबो आरो बे माइ गायनाय जागानिफ्रनो ओंखारबोखायो दैया। बेनि थाखाय बेहाय हालौजायाबो माबा जायाबो आरो खदालजों जावनानै गायनांगौबो आरो
अ हालै- हालेवजाया होमबा
हाब्रुसो एखदम गेल माबा हाबो फेन्दासे गाहाम हाबो हान्थिुसे गाहाम हाबो आरो
अ गोथौ
औ बिदि मोजां जायो आरो मेसेंनियाव पसिस मन थ्रिस मन गाहाम जायो बिस मन गाहाम जायो बुरजा बुरजा जाथारो ओमफ्राय खस्थ'मोना आरो दै मेसेङाव गोजांनाय मानाय हाबनो हाया एखनबा बेफोरबायदियाव बिराद गोजाङो
खस्थ' जायो आरोना।
खस्थ' बांसिन खिन्थु माइआ बांसिन मोनो आरो।
औ हासार गोथौखाय हासार थायोदां बेनिखाय
औ हासार थायो हासार हासार होनाङा हासारानो दै बारानि थालांजोबखायो आरो। हाग्रा हाग्रा जायो जायो आरो
औ जाय जेनेबा जाय जायगायावहाय जेनेबा दैफोरा दिमोलाय बे जायगायावहाय बांसिन हासार थाखायो नालाय
दा दिमोलै थायो नालाय ए हायनो हासार जायो आरो।
औ जोंथिं बेबायदि बांद्राय औ खोनादों नोंथां। जो जोंनिथिंहाय बेबायदि बांद्राय बेबायदि दै जाया आरो रेद गोथौ हा दङ गोथौ हा दङबा बेबायदि एसेबां मानि दिमोल जानानै फिथाइया एसे खम जायो जोंना आरो जों जोंनि ओनसोलाव आरो बेबायदि मेसेङाव गाया आरो दैज्लांआवल'सो गायनाय
औ औ औ जोंनिजोंबो दैलांआव दैलावबो गाइजोबो बयहाबो गायजोबो गरे गरे गायजोबो बे आलदा बे आलदाखा हाया आलदा आलदाख
औ
दैज्लां ना दैज्लां निहा मेसेंआ मेसेंनि हा आरो बेबायदि
जों जोंनिथिंबो माने बेबायदि माइखौ फुनानै गायनायजों लोगोसे जोंनिथिबो माने डायरेक -डायरेकयै हालेवनाय मोसौजों बा ट्रेक्टरजों हालेवनानै बेबायदि फैयो आरो खोथियाखौ जेरैबायदि फोयो माने माइखौ जेरैबायदि गायो बेबायदि गायालासिनो माने फैयो आरो खोथियाखौ खोथियाखौ जेरैबायदि फोयो बेबायदि बिदिनो सारनानै होयो आरो माने जोंनिथिं आस्रा सारनाय होननानै बुङो बे बेबाय हा
मा माइ होनोमोनलाय
आस्रा सारनाय होननानै बुङो।
ओओ
जिखुनो जिखुनो माइखौनो सारजायो माने न'आव जानाय जेनेबा रनजित बाहादुर बेबायदिखौनो सारजायो अब्लाबो बेबायदि माने आखाइजों गायालासिनो सारनायखौ आस्रा सारनाय होननानै बुङो आरो
ए।
खोथिया बायदि फोनानै होयो माने खोथिया बायदि गुबुङै फोआ एसे गेसेङै फोनानै होयो आरो
उम।
औ। उम नोंथांनिफ्राय जेनेबा जोंहा माइ गायनायनि सोमोन्दै बेबायदि दैज्लाङावबो मेसे सेङावबो माइ गायजायो बेफोरबायदि माइ गायनायनि सोमोन्दै गोबां बाथ्राखौ मिन्थिनानै मोन औ नोंथां। अब्ला जोहा नोंथां हा
बुं बुं मा होनदों
औ अब्ला जोंहा खोनादों ना नोंथाङा
खोनादे खोनादों ओ
औ अब्ला जोंहा समाबो जाना फैबाय जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै।
गोजोननाय थाबाय दे।
औ गोजोन थाबाय नोंथां।